हेलौ नोंथां नोंथांनिसिम औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आंनिफ्राय नोंथांनिसिम मोनाबिलि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां आंथ' दा नोंथां ओरैनो दं नोंथां
अ दा नोंथांनि सायाव एसेओ बि बिदिनो दावबायनानै सायाव एसे सावरायनो लुबैदोंमोन नोंथाङा एसे राजि दंना?
दावबायारिनि बागै नोंथां।
औ दावबायनायनि बागै नोंथाङा नोंथांनि जिथु नो नोंथांनि नोंथांनि गामि खाथिनि जिहेथु साखाथि थानाय एबा खाथि खा खालायाव माबे माबे जायगायाव दावबायहैफो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां अब्लाखौ हासथां औ नंगौथां
औ
एसे फोरमायना होसाय जोङो जुकियाव औ नंगौ नोंथां जों सकिआव थांब्ला बेयाव जोङो
औ नोंथां
आरो
औ औ
औ
जथ' गोबां बिदि फैया
औ औ
मदेशानो जाहाथे बेथिं साखं थांब्ला जों बेयाव बेसिं मन्दिर मोनुनो मोनो मन्दिर नुनो मोनो जोबोद समाय आरो नोंथा बेयाव सिरि नुनो मोनो आरो बुंनो थांदोंोङो मन्दिरनि थांनो लामााखि नोंथां बै बा जोङो बेथिं थांनानै जोङो न' गोजौ बेयाव मोनो बेनिफ्राय जोङो गोजाननि नफ्राय जोबोर समायना बागाय जोबोद समायना जोङो नुहरनो मोनो सारि साय दंफां लाइफां बिब्दिनो दाउसिन दाउला नोंथां आरो दावउसिन दावउनानै गाबनाय जाहाथे बेफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो
उ
दै मा दैसा जाहाथे बेनि बेबो जोबोद समायना आरो दैया जोबोद समायना दैाया आरो बेयाव जों ना नुनो मोनो नोंथां आरो बेयाव जोङो जेरैबो जों बेखौ नुनो मोनो आरो बग्लि दंफां दं बिब्दिनो आरो जों बे हाजोखौ जोबोद समायना नुयो आरो नोंथां आरो अन्थाइ दं अन्थाइ बे दैयाव जोङो
ज बे दैखौ जोङो जोबोद समायना लिरदां
उम
बेयाव आरो लावखार ओखोम जानायखौथ' नुयो होनना जों आं नोंथांनो सिगाङावखौ रोंखाबाय नोंथां औ जाहाथे बेयाव गासैबो जाहाथे गावनि गोसोखौ जाहाथे मोजां मोनथों होननानै जों जाहाथे बेयाव दावबायफैनाय जायो बा जोङो बेखौ जायगाखौ नायनो फैनाय जायो नोंथां मानोना जोङो गोदान बोसोराव नोंथांा जोङो बांसिन थांनाय जायो मानोना जोङो बेयाव जोबोद सुबुं बांसिन जों बेयाव नुनो मोनो आरो नोंथा जाहाथे गुबुन गुबुन सुबुं फैैनाय जों बेयाव नुनो मोनो जाहाथे जों नुयिफोरखौ जों जाहाथे बे थांब्ला बे समाव जोङो नुनो मोनो जों बेयाव जोबोद गोसो गोजोननाय मोनो आरो बे मान सुबुं नुसोबबा जोङो। ज' जाय जाहाथे जों बे नुस बिदि नुब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ नंगौ नंगौ।
अ नोंथां जेरै बिसोरबो जानाय लोंनाय जा-जानानै जाहाथे गाज्रि बोसोर गा जुदि बेसाद नङा आरो नोंथां जाहाथे जानाय लोंनाय बिब्दिनो औ नोंथां।
औ
बे दै जानानै जाहाथे बेसोरबो गोसो खौ एसे फुरथिबो खामो नोंथां जाहाथे जों फुरथिखौबो खामो नोंथां नोङा होमबा नोंथां? फुरथिखौ खामाव माव मानोना जों बयबो बिदिनो फुरथि खामनांगो नोंथां जों जाहाथे जोबोद गोजोन्नाय लानांगोन आरो बेयाव थांब्ला बिदि समाव जोङो बांसिन थांनाय जायो नोंथां जों बेखौ माबायाव थांनाय जायो नोंथां बेखौ जोङो जानुवार थांनाय जायो आरो नोंथां बांसि औ जाहाथे जों बेयाव गोबां सुबुं नुनो मोन नालाय नोंथां जाहाथे बि दिनो बिसोरबो जाहाथे जाखांनानै बिसोरबो एस से गाजा गोमजायै रंजानायबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथां रंजानायनायबो नु नो मोनो जाहाथे जोंबो बिसोरखौ नुनानै जाहाथ थे जोंनि गोसोआबो गोजोन्नाय मोनो जोबोद। आरो जों बेखायनो बे गोदान बोसोर मोनफैगोननि थाखाय जों बेयाव थांनाय जायो आरो नोंथां। मानोना जों आरो थांनांगौबो थां थाङाब्लाबो जों जाया नोंथां ना मानसिनाालाय जों नायनांगौबो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नाय आरो बिदिनो जायगा नायनायखौबो जोङो गारनो नाङा नोंथां। जोङो गिदिंनांगौबो। बिदिनो जाहाथे औ नंगौ नोंथां ओमफाय नोंथाङा मानिबा बाहाय बिब्दिनो दावबायनायनि एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ सैथो नांगौ आं नोंथां आङो बिदिनो आंथ' बेफोरबायदिनो ओ बिदिनो एसेबां मोनथ' गोजान गोजान जायगायावथ' दावबाय हैैफेरनाय जायाखै नोंथां औ आंनि बिदिनो अ आंथ' बिदिनो ओ दारागाव बेनि सायाव आं एसे फोरमायनो हागोन नोंथां औ नंगौ। गिबियावनो नोंथांनि बादि नोंथां जे जेरैबादि बुंलांदोंमोन बेफोरबायदिनो एखे रोखोमैनो जागोन नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बेबोथ' मोनसे से ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जिहेथु ओ ओंखाम पिकनिक स्पट बेखौ जों इंलि-इंलिसाव बुंनाय जायो आरो जों बेखौ बर'आव बुंनाय जायो लावखार ओंखाम जाग्रा जिहेथु जोङो बे लावखार ओंखाम जाग्रा दारागाव हाजोआव थांनानै होम ओम ओरैबायदि माने मोनसे गेट निफ्राय लानानै जों गोबां समायनाखौ नुयो जे जेराव जों दंफां फां लाइफां आरो बिनि साखाथियाव माने उम दै बोहैनाय ओरैबायदि समायना जिदु बे जायगा औ नंगौ नंगौ उम आरो बेजोंनो लोगोसे से ओरैबायदि समायना हाजो हालाफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बेनि साखाथियाव जों माने मोनसे ओरैबादि उम नुबावो जे जेराव बेयाव गोबां लैहोर लैहोर फैनानै गोबां खाथि गोजाननि ओ गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव ज' जाफैनानै लावखार ओंखाम जाफैयो आरो बिदिनो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदिनो ओ गोजाम बोसोर खौ बिदाय होनायाव बेयाव गोबां औ औ नंगौ नंगौ औ बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा बेयावहाय मुखुब जाफैयो आरो जाफैनानै गावसोरनि गोसोखौ गोजोननाय लाफैयो जिहेतु जेराव बेयाव गाज्रि नङा। जेन'बा बेयाव गाज्रिनि थाखाय बेयाव गोजोननाय लाफैयो औ नंगौ बेयाव मोजांनि थाखायसो बेयाव गोजोननायखौ लाफैयो मानोना बेयाव ओ गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों बरानायखौसो बेयाव लानाय जायो आरो बेयाव गोबां औ नोंगौ। गोबां सुबुंनि एबा गोबां बेफोरबायदिनो। गोबां धोरोमारि राव हारिमु बेफोरबायदिफोराबो गोबां सुबुंफोराबो फैनानै बेयाव लाव जाफैयो आरो बेयाव ओरैबायदि माने मोनसे समायना जि बे दारागाव हाजोआ। ओरैबायदि माने मोनसे समायना जिहेथु। बेयाव आं ओरैबायदि नुबोदों बे दाउसिन दाउला आरो बिदिनो हाग्रानि जिब जुनार बायदि बायदि मैदेर आरो बिदिनो मोसा लख्रा। मुफुर बेफोरबायदिनो गान्दा बायदि बायदिफोरखौ औ नुनो मोननाय जादों । आरो बेयावनो मोनसे ओरैबायदि अन्थाइ खामफा जिहेथ त जों बेफोरखौबो नुनो मोन्दों औ नंगौ एसे अन्थाइ गिदिर गिदिर आरो। फिसानि फिसा बेफोरबायदि नु नुनो मोनदों। आरो बिनि साखाथिजों माने मोनसे बैग्रि दंफांफोर बेफोरबायदिनो बायदि बायदि गोबां दङ आरो ना फांसे फांनैल' नङा। औ औ नंगौ आरो बेजोंनो लोगोसे। माने मोनसे ओरैबायदि समायना मोनसे नुबोबावदों जे जोङो जेराव हाजो खर'आव जितु जों मोनसे बिदिनो। उम बिदिनो मोनसे मन्दिर नुदों एबा मन्दिरखौ जोङो बेयावहाय। गोबां सुबुंफोरा फोथायनाय दङ एबा बुंनाय दङ जे जेरावहाय बेयाव माने बे मन्दिरखौ जुदि खुलुमोब्ला बेयाव गावनि गासै साननाय हनायफोरा गासैखौबो जाफुङो होननानै गोबां सुबुंफोरानि बे सायाव फोथायनाय दङ।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां औ औ। औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां अब्ला जों रायन पार्कआव थांब्ला जों गिबियाव सा नुनो मोनो नोंथां। बेनि उनाव जोङो जाहाथे गोजाननिफ्राय जोङो समायना नुथाय आरो। नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै हाजो हाला दंफां लाइफां बेयावबो नोंथां। आरो बेनि उनाव जोङो थांब्ला। गेट मोनो गेटनि उनाव जों आरो थांब्ला आरो बेयाव जाहाथे बिबारारि बायदि बायदि बिबार जों बेयाव बायदि बायदि गाबनि जों नुनो मोनो आरो नोंथां । बेयाव नुनो मोनगोन नोंथां औ। ओमफ्राय जों बेफोरखौ नुनानै ज जादों जों जोबोद समायना नुयो आरो नोंथां बिबार।
औ औ औ।
बेफोरखौ जोङो बिदि थाबा जोबोद मोजां मोनो मानो होनबा जोङो। बिबार आरिफोरबो थानांगौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ समायना नुयो अब्लासो औ।
आरो आरो जों बेयाव जोबोद जाथे। दाउसिन दाउलाफोरबो नुनो मोनो नोंथां आरो दंफां लाइफां बिदिनो। हाजारबो जोङो नुनो मोनो नोंथां खाथियावनो जोङो। मानो होनब्ला जों बेयाव थांबाय जेब्ला अब्लासो जों नुनो मोनगासिनो नोंथां। औ औ जाहाथे जों खाथियाव थांनानै जाहाथे। जों बे गोजाननिफ्रायसो नहरबाय नोंथां जों थांनानै नायबा गोजोननायसो मोनो आरोना नोंथां। जों मानि थाखाय थाङो बेयाव जों जाहाथे। बेखौ हायोब्ला हायोब्ला माबायाव थांनांगौ आरो नोंथां। गोदान बोसोर जाहाथे मोननायाव थांनांगो आरो नां जा
औ औ औ नंगौ नंगौ।
बोसोरखौ बिदाय हरनायनि थाखाय जों बेनिखायनो
औ नंगौ नोंगौ।
आरो जों बेयाव गोबां बिब्दिनो सुबुंफोर नुनो मोनो आरो मोनो आरो नोंथां जाहाथे जोङो गोदान बोसोर मोनफै नैयाव बेयाव थांब्लासो जोङो गोबां नुनो मोनोनो नोंथां। बेनिखायनो जोङो बेयो बे समाव थांनांगौ आरो नोंथां मानो होनब्ला अब्लासो जोङो जाहाथे जों नुयि जों नुयो आरो नुनो मोनो जाहाथे बिब्दिनो जिब-जुनारफोरखौ जाहाथे अब्लासो जों नुनो मोनो दां मानो होनबा जों आरो बिबदिनो सुबुंफोर जाहाथे जो जोबोद बुजायोन होनबा जोंबो गोसो गोजोननाय मोनो नोंथां जाहाथे बिसोरबो जाहाथे गोजोननाय मोनदां
औ नोंथांना जोब्बाय नामा?
नोंथां जोब्बाय अबब्ला नोंथाङा एसे खमाय लाबावनो ना नोंथां
अ आंथ' दा बिदि फोरमायनो लागाथ' गोबां जायाखौ आं नुबाय अब्लाबो आं दा फोरमायनांगौनि होननानैबो आं दा सानथ'ला मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाथ' दा जाबायोमोन नोंथां औ औ बिदिब्ला दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ बुंनोसै नोंथां नोंथांनिसिम जाहाथे मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावरनाय थाबाय
सोंथिखौ जाहाथे बुंनायनि थाखाय नोंथाङा
औ गोबां गोजोननाय मोनबाय जे नोंथाङा औ दे बिदिब्ला नोंथां आं बिदि बे दोनथावनोसै मानो होननानै बुंबा जोंनाथ' समाबो जाबायमोन आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांनिसिम रोजा रजा साबाय हरो जै नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि मोजांनि सायाव मोजां बिदि दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होनानै थाखाय औ औ दे बिदिब्ला न'
दे बिदिबा अब्ला दे नोंथां